हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमनिबो।
अ आं दायो नोंथांजों ओ दसे सम गामियारि सुबुंनि साननाय हनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानबाय।
औ औ हागोन।
औ। औ बिदिब्ला आं ओरैनो फंनैसो बुंनोसै।
औ।
ओ जोंनि गामियारि सुबुंनि साननाय हनायानो बुङोब्ला जों गामियारि ओनसोलावहाय बांसिन मानसिफोरखौनो जेनेबा सोलोंथाइ गैयि बायदि मोननो हायो। बांसिनानो मानो होनबा दानि दिनावहाय जों बर' सुबुंफोराबो सोलोंथाइ गोनांब्लाबो गोनां सुबुंफोरा माने ओ नोगोरारि फारसे मोखां जाबोनाय जाबोनो हमजोब्बायना। दा जोंहा गामियारि ओनसोलावहाय माने बांसिन सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरा बांसिन थायो आरो सोलोंथाइ गोनाङाबो थायो सोलोंथाइ गैयि बां बांसिन आरो। ओंखायनो बिथांमोननि साननाय हनाया एसे आलादा गोदो जेरैमोन दाबो बेबायदिनो होननानै बुंनांगोन बिसोरो बांसिनानो ओ माने फ्राय खोमसि फोथायनायाव दंबाय थायो आरो जेरै ओ दायना बेफोर बायदिखौ बिथांमोनहा फोथायो दायना अजा बायदि रोखोम ओ बेफोर बायदिखौ फोथायो। बिथांमोना बिथां दासिमबो दिनैसिमबो माने सोरखौबा दायना फोथायनानै मायबा मोनसे गामियावहाय सोरबा बेराम जादों जादोंब्ला एसे गोरायैनो बेराम जादोंब्ला बिथांमोना साननो हमैदि सोरखौबा दा डारेक्टलि माने। बिथाङानो बिदि खालामदों बिथाङानो बिदि मानो होनो मन्त्र रायनानै बेबायदि खालामदों होननानैहाय। दानि दिनावबो माने रायज्लायनायखौ नुनो मोनो आरो गामि ओ जोलाव ओमफ्राय। बिथांमोना बेनि अनगायैबो मोजांबो बिथांमोना गुरै जायो माने हेल्पफुल जायो मानसिफोरखौ हेफाजाब होयो। सोरबा माबा मोनसे जायोब्लाबो गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने ज' ज' थांनानै बिथांमोनो हेफाजाब होस्लायो आरो जायहा। खैफोदाव गोग्लैदों बिथांमोना। बै नखराव थांनानै जायनि न'खरा दुखु जादों बे न'खराव माने बिथांमोनहा। ज' ज'यै हेफाजाब होलायो बिदि आरो ओमफ्राय माखासे बिथिङाव मोजांबो माखासे बिथिङाव गाज्रिबो आरोना।
नोंथांआ गामियारि ओनसोलनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
बुंनायनिखायनो आं फंनैसो बुंदेरनो सानबाय।
औ।
गामियावनो थानानै जायफ्रा सोलोंथाइ मोनबाय साख्रि बाख्रि मोनये जाबाय बिसोर
औ आवाजा मोजाङै फायाखैलै नोंना।
जेनेबा आंबो गामियावनो थानानै फरायबाय खस्थ खालामनानै देरनाय। देभलप जाबाय। रोंखा राखा जाबाय सोरबा साख्रि मोनबाय सोरबा थिखादार जाबाय बिदिनो देभलप जानानै नोगोराव थांबाय। दा गामियाव जायफ्रा दङ बिसोरो माने इदुकेट नङा सोलोंथाइ गोनां नङा। नोंथां बुंनाया थिगानो। बे बुंनायाव आं बुंनायसो खोथा खोथा बुंगोन।
औ।
जेरै गामि गामियारिनि साननाय नोंथांआ बुंनाय बेराम आजार जायोबा जोङो ओ बांसिन मानसिफोरानो खोमसि फोथायनायाव थांनानै माने डक्टर, बिदिनो मोजां। ट्रिटमेन्टनि साहारा लाया लाबानो । माने गामि ओनसोल ओनसोलावनो सोरबा अजा सोरबा बेफोरबायदिनो कबिराजफोरनि साहारा लानानै मा होनो एसे खोमसि फारसे थांनायखौ जों बियो थारैनो मानियो आरो। बिसोरनि माने साननाया एसे गोरोन्थियाव दं माने दाबो। जेरै गोदोआव दंमोन दाबो बिदिनो थानाय बायसा। बेनोथ जादों। थिग बिदिनो ओ नोगोरारियाव थांनायनिबो माने एसे खोथा दं। जेनेबा जायफ्रा नोगोराव थांदों। बिसोरो माने बिसोरनि साननाय हनायाव एस माने डेभलप जाबाय माने । जौगाबाय बिथांदों जेरै लोमजाबा साजाबा लोगो साखाथि बाखाथियावनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय मोजां ट्रिटमेन्नि थाखाय । मोजां डाक्टार थाग्रा ए मेडिकेलफोर बा नार्सिं हम बा हस्पिटालफोरखौ मोननो हायो।
औ नंगौ।
गोजाम। स्कुलफोरखौ जोङो मोननो हायो गथ'फोरखौ फोरो बेनि थाखायनो जोङो बांसिन गोरों गोरा आरोना
औ औ
जायफ्रा गामियाव थालांदों सोलोंथाइ गैयिबा एसे रांखावरियाव एसे दुरबल सुबुंफोरा थानाय जायो बांसिनानो आरो बा गामियावबो थायो द दा साननाय हनाया नोंथां बुंनाय बायदिनो
औ
बांसिन गोरों बा सोलोंथाइ गोनाङा जेनेबा मोजां गोथौै साननो हासिननायलाय बिसोर माने थ साननो ह ग सोलि उफाय गैया सानब्लाबो माने थांनो हाया आरोना बिदिनो जाना थायो आरो
औ
नोंथांआ माबाफोर बुं-
ओ ओ नोंथाङा जेरैबायदि होनबाय मा होनो ओ जायफोरा सोलोंथाइ लानानैहाय उम सोलोंथाइ लानानै बिसोरनि साननाय हनाया जौगानानै नोगोर फारसे थांदों होननानै ओ बे नै बिथांमोननि नोगोर फारसे फैनायनि जाहोन दं होननानै जो नोंथाङा बुंदों ओ बेनि थारैनो सैथो ओ बे बिथिङाव आं फंनैसो बुंगोन ओ ओ बिथांमोनहा थारैनो ओ गावसो ओ बे गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनि साननाय हनायजों गावसोरनि साननाय हनायजों गोरोबनाय मोना ओ बेनि थाखायनो बिथांमोना नोगोर फारसेबो ओ आगान सुरबोदों आरो बिस जों लोगोसे बिथांमोना जेरै उम जेरैबादि नोंथाङा होनबायखि बेराम ओ आजार जायोब्ला ओ डाक्टारफोरनियाव लांनो थाखाय जोंहा नोगोराव थायोब्लाथाय ओं गोरलै जायो जोंहा बेयाव मानो हो होनब्ला ओ गामियारि ओनसोलावथ' जोङो ओ गारि मथरफोरनिबो आंखाल जायो आरो जोङो डाक्टारफोरखौबो जोङो गामि ओनसोलावहाय माने खाथियाव मोननो थाङा डाक्टारफोर नांगौ जायोब्ला जो जोङो माने नोगोरावनो फैनो गोनां जाख खायो बेबायदि आरो होमबाथाय जों गारि मथरनि ओ गोनांथि जायो नालाय जोंहा गामि ओनोलावहाय ओ बिनि थाखाय आंखाल ओमफ्राय जोंहा नोगोराव फैयोब्ला जोंहा डाक्टारफोरखौबो जोङो खाथियावनो मोननो हायो आरो बिस जों लोगोसे ओ जोंहा ओ गारि मथरनिबो जोंहा नोगोरावहाय जोंहा आंखाल जाया आरो
औ
बेनि थाखायनो बिथांमोना नोगोर फारसे फैयो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ नोगोराव थायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जायो खहा जायो बेबायदि आरो औ जोंहा फारसेथिं गामियाव थायोब्ला ओ बेफोरबायदि साननाय हनायनि सोलायै जोंहा गामियावहाय गोबां मुलाम्फाबो दङ' जेरैबायदि ओ गामियाव थायोब्ला जोङो ओ मोजां मैगं थाइगं खौ मोनजानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोजां बारहावानि सिङाव जोङो थानो हायो ओ थानोम हायो। मोनो। ओ जेरै जोंहा। बिफां-लाइफांनि अनजिमाफोरा जोंहा ओ गामियावहाय। बारा जायनि थाखाय जोङो। ओ गोग्गो बारहावाखौ जोङो हां बोनो हायो, नाथाय जोंहा गामियारि ओनसोलाव जोङो मुलाम्फा मोनोब्लाबो जोंहा बे बिथिङावहाय जोंहा खहा जायो आरो। मानो होमब्ला? जोंहा नोगोर नोगोर ओनसोलाव माने सुबुं अनजिमायाबो ओ बारा। बेजों लोगोसे जोंनि न' बांफोरा नोगोरारि ओनसोलावहाय माने ओ बारा बिनि थाखाय जों बिफां लाइफां ओ दानफायनो गोनां जायो जायनि थाखाय जोंहा बिफां लाइफाङा नोगोरारि ओनसोल। लखम बेनि थाखायनो जोंहा। ओ नोगोरारि ओनसो जायो, आरो जोंनि ओ सुबुं अनजिमानि बारानि थाखाय जोंहा नोगोरारि ओनसोलावहाय ओ ओ जाबोर जाथोरफोरा बारा जानानै जोङो ओ आरो बे जों लोगोसे गारि मथरनि जा गारि मथरफोर बारानि थाखाय जा ओ बेयावहाय थाव खामनाय जायो बेनि थाखाय जोंहा बारहावाया गुबुंले जानानै जोङो गुबुंले बारहावाखौ हां बोनो गोनां जायो। बिदि आरो नोगोरारि ओनसोलाव। जों थायोब्ला। ओ मुलाम्फाबो जायो। खहाबो जायो आग्रो बायदि आरो। आरो जोंहा ओ नोगोरारि ओनसोलाव जोङो मैगं थाइगंफोरखौ जों बांसिनानो केमिकेल गोनांफोरखौसो मोनजायो। बांसिनानो मेडिसि नाथाय जों गामि ओनसोल सोलों थायोब्ला, गावनो ओ गावनो गाव आबाद मावनानै नआव हाय गावनो ओ मैगं थाइगंफोर गायनानै हाय जोङो गावनो गाव ओ बेखौ हाय ओ जेबो ओ मुलि एबा मिडिसिन फोर बाहायालासिनो जोङो मोजाङै जानो हायो आरो।
औ।
औ।
आरो जोंहा ओ नोगोरारि ओनसोलावहाय माने सोलोंथाइखौ जोङो बांसिन गोजौयै लानो हायो होननायबाय गामियारि ओनसोलावबो लानो हा हायो। ओ गामियारि ओनसो लावबो जोंहा सोलोंथाइखौ जोङो गाव गोसो होयोब्लानो जोङो मोजाङै फरायलांनानै ओ गावनि जा थांखि जों बेखौ होसोनो हायो। नाथाय जों नोगोरारि ओनसोलाव फैयोब्ला जोंहा ओ बादायलायनाया एसे बारासिन जायो आरो मानो होमब्ला नोगोरारि ओनसोलाव जोङो ओ बांसिन गोरों गोरा सुबुंखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिथांमोनखौ नुयोब्ला जोंहा थुलुंगाया बारिखाङो आरो। ओ बेनि थाखायनो जोङो गावखौ माने उम थुलुंगा होनानै जोङो गो फरायनाय फारसे जों गोसो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ जा फरायसालिफोर बेफोरबो माने ओ बेफोराव थानाय जा फोरोंगिरिफोर बिथांमोनाबो बिराद ओ मेलेमजिबिसिन जायो होननाय बायदि आरो गामियारि ओनसोलाव जोबोद थायोब्ला माने बिदिनो बांद्राय सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरनि ओ समाजावहाय थानाय बायदि जायो नालाय। बेनि थाखायनो जोंहा फरायनाय बि थिङावबो बांद्राय मानसिफोरा बारा गोसो होनो नागेरा आरो माने गावखौ थुलुंगा होनो नागिरा आरो बेबायदिनो जाबा जु
गाहायाव थायो आरो ना?
औ, जाबा जुबायैनो बिदिनो थायो आरो। हो?
दे होमबालाय समानो जाबाय ना?
औ औ समाव जाबाय दे।
औ दे।